हेलौ औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों। औ हेलौ खोनायाखै नोंथां औ औ औ नोंथाङा मानि सोमोन्दै रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां?
आङो नोंथां आङो आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो फन खालामनाय जादोंमोन। अ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आबादनि सोमोन्दै।
औ औ औ औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन जेनेबा जोङो मा होनो दैलां मेसेंनि आबाद थायो नालाय नोंथाङा मेसेंनि आबादखौ फोरमायबानो जाबाय आं दैजांनि आबादखौ फोरमायसै ना नोंथां औ औ बे मा होनो दैज्लांनि आबाद होन्नानै बुङोब्ला जोंहा दैलां आवबो गोबां आबाद मावनायहाय जायो जेरै जोङो बुंनो हागोन थाइबें सबायबिमा भिन्दि ओ खुमब्रा जोगोनार
थारुन बेफोरबायदि आबादखौ जोङो मा होनो दैज्लां समाव ओ मावनाय जायो आरो ना। जेरै जिंखाफोर दङ जोङो फोरलाफोर दं बेफोरबायदि आबादखौ जोङो मावनांगोन। जोङो आबाद मावनो होननानै बुङोब्ला जोङो आबादखौ गिबियाव गिबियाव माव थाखाय जों मा खालामनाय जायो गिबि जो हालवग्रनाय जायो आरोोना जोंहा बे आबादखौ। मावनो थाखाय जोंङो हालौवनाय उनाव जोङो जेब्ला जों हाया मोनो अब्ला जोङो मा खालामनाय जायो? दैज्लांनि समावथ' मोनथिखायो जोंहा अखानि बोथोर। सोर जेनेबा जोङो अखा अखा बे मा होनो बे बेयाव माने बांद्राय अखा हाफेरबाय थाबाबो बे मैगङा मोजां रज' आरोना जायनि थाखाय जोङो मा होनदों अखा अखा मा होनो हानानै नागारनाय बेबायदि बोथोराव जोङो गायनांगोन आरो ना बा आरो जोङो अखा लोगो मोनबाबो जाया आरो ना जेब्ला जों गायखाङो गायखांनानै जेब्ला अखा लोगो मोनो अब्ला ब अखानि अखानि दैया माने जमा थायोब्ला माने बे बेगर रुजुनो हाया आरोना जायनि थाखाय मा होनो म जों मिथिखायो बांद्राय बिबांनि अखा हायोबा जों मैगं थाइगंनि बा दान बारा जायो मानि थाखाय दाम बारा जायो होन होननानै बुङोब्ला जोङो बे मा होनो दानि बे अखा हाफ्लेबाय थानायनि जाउनावनो मा होन बे बेफोरबायदि दामा बारायनाय जायो आरोना जेरै आङो थारुन आबादनि सोमोन्दै आं बुंनो सानगोन आरोना थारनखौ जोङो जेब्ला आलु गुरोना जोङो आलु बुरखांनाय लोगो लोगोनो बै समनिफ्रायनो जोङो थारुनखौ गायखानांगौ आरो ना माने दैज्लां मोनैनि सिगां जों गायखानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला थारुन गायोब्ला मा होनो गोलाव माने प्रसेस बे मा होनो मा होनो गोलाव सम लायो बे थारुना जेब्ला जोङो आब' आबर थावरन गायनो नागिरदों अब्ला जोङो बै आलु बुरजेननाय बे आलु बुर होनायावनो मा होनो गायनो हायो आरो आरो जोङो दुब्लिफ्राव बै समावथ' जोङो आलु मोनोबाथ' जोंहा माइ माइफ्राबो हानानै सोखांजोबनाय जायोना बेबायदि समाव जों मा खालामनाय जायो माने दुब्लिफोराव हाल एवनानै जोंहा मा होनो बेयाव आराम हालौवनानै जोङो आ मै होनानै हाखौ फोमोननानै जे जेरैबायदि जोङो आलु गायो बेबायदि जों गायनो हायो आरोना जेरै जोङो मैख होबाय बिनि उनाव सिदा सिदा बोनांगोन आरोना आरो नों थारुन गायनो थाखाय नोङो जेनेबा थारुन जोलै गैयाबाथ' नों थारुन जोलैखौ गायनांगोन जाथार जोलै नोंहा न'आव दंखायोबा नोंहा जेबो सिन्था गैया आरोना बेखौ जोङो मा होनो गायनो हायो जेरै जों आबर थारुन गायनो थाखाय जोङो बै आबरखौबो जोङो हाखानानै बे फेंखाय एरनाय बेखौबो जोङो हाखानानै जों गायनो हायो आरो ना जे मा होनो मोननै मोनथाम फैखायै होबा बैयाव जोङो जगारखौ हाखानानै जोङो गायनो हायो बे आबादखौ जोङो जेरै आलुखौ गायो बेबायदि दिनो जोङो लाइन लाइन थिं बोनानै जोङो हाखराव मोनफा मोनफायै आरो गायै गायै गायनानै जोङो फबनानै दोनबाय जेब्ला जों फब हमनानै दोनांग अब्ला जोङो गोबाव सम नेनांसिगोन आरोना बिदिनो जोंना मास मोनसे एबा देर मास दांनांगौ आरोना थारुन बै गाजाया खिलिखांनो थाखाय बै गाजा खिलिखांनोब्ला जेब्ला जों खिलिखाङो अब्ला जोंहा बै गाजा खिलिनाया जाहाथे हाग्राया मा होनो जाग्लोबजोबा बैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो बेयाव मा खालामनांगौ मा माखासे बे हाग्राफोरखौ जोङो माइसा दांना होनांगौ आरोना मायसा दांनानै होनानै जेब्ला आ थारुना देरो जब्ला जब्ला मा होनो बिलाइ गांनै एबा बिलाया माने मोननै मोनथाम थारुनाथ' गोजौ जायोना देरबाय माने लंला देरबाय ओमफाय गोजौआवसो बिलाया गेंहैयो बेबायदि जायोना जेरै जों बिलाइ गेङो अब्ला जोङो बे थारुनखौ जोङो एसे एसे खोस्रोनांगोन आरोना जेरै जों एसे एसे गोस्रोयोबा मा होनदों थारुन बेदरा मोजां थाङो होन्नानै मिथियो जोङो औ जे थारुन बेदरा मोजां थाङो होननानै मिथिया आरोना जोङो बेयाव मोजाङैनो जोङो आलु बायदि जोङो खोनांगोन बे लाइन लाइन गायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों बेदर सांग्रा बुस्थु नालाय बेनि थाखायनो जोङो बेखौ लाइन लाइन गायनानै खोनांगौ जायो आलु बायदि खोनांगौ जायो जायनि थाखाय मा होनदों बेयो गोनांथार जादों बेखौ जोङो खोखा उनाव जेब्ला जोङो गोबाव सम नेबाय जेब्ला जोङो मा होनो दैज्लां बोथोर जायो अब्ला दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय बेबायदि समाव जोङो बे आबर थारुनखौ जोङो बुरनानै जोङो बासाव जावनानै जोङो फाननो हायो आरोना बेखौ जोङो केजि हिसाबै जों फाननो हायो फिसावनो जेनेबा जोङो साइथ थाखा सत्थुर थाखा आसि थाखा गाहामानो थाङो आरोना केजियाव जे ओंखारजेननाय थारुनखौ थारुन बै थारुना मानो गोबाव लायो आरो थारुनाबो मेरला रोखोमनि दङ जेरै जों थारुन था थारुन गुबै बेफोरबायदि थारुन होनो हायो आरोना आरो थारुन सुजि बेफोरबायदि मेरला थारुनफोर जादनि दङ जाय बै थारुनखौ जोङो मा होनदों बोथोर लायै बोथोर गायनाय जायो जोङो थारुन गुबैयाव जोङो मोनथियो जेब्ला जोङो बेखौनो जि जेब्ला आलुफोर जेन अब्ला जोङो गायनानै जेब्ला मेसें जाहां हां जायो एबा माइसाया मा होनो माइसा फिथाइ मोनहैहां जायो बै समावसो बे थारुनखौ जोङो बुरनानै फाननांगौ जायो आरोना बेहा जाहैबाय आरो गोबावसिन सम लांबावो जे जोङो बै मोनसे थारुन गुबै होननाय दङ बे थारुन गुबै आरो ना नोंथां जाय
औ औ
आ बे बेबायदिनो जोङो बे थारुन आबादखौ मावनाय जायो आरो जोङो मा होनो थारुनाबो जाहैबाय जोङो थारुनखौ बिगा हिसाबै मावोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो ना जोङो जेनेबा थारुना मोजां जायोबा नोंहा गोबां बिबां मोजां नों हाबाय बोथोर गिबि जिरनो हाबाथ' नोङो बोथोरावनो बोथोर गिबिनि मैगंफ्राथ' जों मिथिखायो माबायदि दाम जायो आरो अखा हाफैबाय थाबाबो मैगं थाइगं गैयाबा जोङो बे थारुनखौनो जानांगौ जानांगौ जायो थारुना जाहैबाय मोजां आरोना अमा बेदर बो जों जानो हायो नाफोरजोंबो जों जानो हायो दाउफोरजोंबो जों जानो हायो एबा निरामिसफोरैबो जों जानो हायो आरो ना बे थारूना जाहैबाय गासिनिबो जेरै जों आलुखौ जायोना बेबायदिनो आलु बायदिनो बेबो जाजाजोबो आरोना जेरै जोङो मा होनो बोथोर आरो बेबो मा होनो बेयो माइदि हाबाबा जों बे थारुनखौ जासै आरोना जेब्ला जेब्लासिना माइदेर माइदि हाबा अब्लासिना जों बे थारुनखौ जोङो बुरा आरोना मायदि होननानै बुङोब्ला जोङो मिलौनाय जे मा होनो थारून गोरलैया जाबा पेकलिकलि मोनजायो बे बे बे बे फेगलिग्रि मोनजानायखौ मा होनो बे मानि थाखाय मोनजादों होनोब्ला बेयाव माइदि हाबाखै होननानै जों बुंनांगोन जे माइदि हाबनाया जाबाय माने थारुना जेब्ला रायो अब्ला जोङो बुरनानैसो मा होनो जायो आरो ना थारुनाबो जेनेबा बेदराव हाब थारुननालाय मारै रालाय राय नांगौना बेफोरबायदि सानगोन आरोना सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा मोनथियोबा खिन्थु थारुनाबो मा होनदों मोनसे रानायनि सम थायो आरोना जेरै जोङो फिथाइ सामथाइखौ जोङो माबेबा फिथाइखौ जोङो गोथाङै जायो माबेबा फिथाइखौ जों गोमोनै जायो ना बेफोरबायदियैनो जोङो मा होनो बे थारुनखौबो जोङो गोरा राहोनानै जों बे थारुनखौ जों जानो हायो आरो ना नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै नोंहाबो एसे बिनि सोमोन्दै फोरमायबानो जाबाय ना नोंथां आबादनि सोमोन्दैयैनो ना दे दे बिदिब्ला
दा बिदिब्ला नोंथाङा आंनो मा होनो दैज्लांनि आबादनि सोमोन्दै आङो फोरमायलांबाय नङा नोंथां दा आङो मेसेंनि माखासे आबादफोरनि सायाव नोंथांनो फोरमायनोसै दा मेसेंनि गाहाय आबादफोरनि माद मैगं थाइगंफोरनि मादाव दङ जोंहा बिदिनो आलु दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो जोगोनार खुमब्रा बेफोर गासिबो माने मेसेंआव मोनग्रा आबाद होननानै जों सानजायो आरोना जेरै टमेट' ना बेफोरनि गेजेराव आङो आलुनि बागै नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै दा जोङो आलु आबादखौ मावनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन गिबियावहाय ओ जोंहा मोनसे हाखौ जोङो बासनानै लाग्रोनाया मोजां आर ना माबायदि हायाव आलुवा जायो होननानै बुङोब्ला बे हाया एसे हासर गोनां एसे ओ एसे गिसिहां गोरानहां बांद्राय गोरद्रायबो नङा बांद्रायिद्रायबो नङा बेबायाददि ओनसोलाव जायो आरोना दा बुंनो थाङोब्ला जोङो आलुआ गोबां रोखोमनि थायो आरो ना बुंनो थाङोब्ला बबेबा आलुआ गोजा जेनेाबाबा गुफुर आरो बेजों लोगोसे थायो बबेबा शिलंनि आलु ओ बबेबा भुटाननि आलु बेफोरबायदि थायो आरोना जायनाखि जोङो एसे हाजो ओनसोल आरो गुसु ओनसोलाव जाग्रा आलु थायो बेबायदि थायो आर ना गोबां रोखोमनि आरो बबेबा थायो बेंगलनि आलु बेबायदि गोबां रोखोमनि आलु थायो आरो ना दा जोंनि ओनसोलाव मोनग्रा बे माखासे आलुफोरानो जाबाय बिदिनो मोनसे गुफुरनि थायो आरो मोनसे गोजानै थायो आरो ना जोङो बेखौ माने लकेल आलु होननानै बुंनाय जायो दा बे आलुखौ जोङो बांसिनैनो जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जायो आरोना दा बे आलुनि थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे हा नांगौ जायनाखि जोङो बांद्राय गिसिबो नङा आरो बांद्राय गोरानबो नङा बांद्राय गिसि जायोब्ला जोङो बेवहाय बांद्राय गोरान जायो जों बेवहाय एसे दै सोना होनाया मोजां आरो ना नोंथां दा बेबायदिनो जोङो बेखौ मुस मुस हाले एवनानै लानानैहाय जोङो बेवहाय नांगोलजों आ मा होनो हाखर हाखर बोनानै बे आलुखौहाय जोङो माने दरसे दरसे गायलांनाय जायोना जायनाखि जोङो ओ आलुवा गाजा बेरखानाय बेफोरबायदि आलुखौ जों गायलांनाय जायो आरोना दा बेबायदि आलुनि थाखाय जोङो आलु जोलै बासिनाया जोबोद साबधान आरोना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बबेबा बबेबा आलुआ माने ओ बिफाङा मोजांयै थायगोनब्लाबो माने बेवहाय बेदरा आलु बेदरा मोजां जाया आरोना मानो माखासे गेसाव जानो हागौ बा माखासे फिसा फिसा जानो हागौ बा माखासे बेदर थाङाबो जानो हागौ ना जानो हागौ आरोना दा बेनि थाखायनो जोङो मानि आलु जोलै बसिनायाव जोंहा साबधान थानांगौ जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो जेब्ला आलु जोलैखौ मोजांखौ बासिना मोनबोयोब्ला जोंहा आलुआ ओ गोबां मुलाम्फा जायो आरोना नोंथां दा बेबायदिनो जोङो बे आलुखौ बैहाय हाखर हाखराव जोङो दरसे दरसे गायलांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ फबनानै गालांनाय जायो आरोना फारि फारि फबनानै गालांफानाय जायो दा थिग बेबायदिनो आलुवा जेब्लानाखि से दाननि बा से खावसे दान हालागै बेवहाय आलु आलुआ खिलिबोयो गाजा बेरबोयो आरोना हानि सायाव फैयो दा बेबायदि समाव जेब्ला मानाखि आलुआहाय एसे गोजौ गोजौ जाहाङो अब्ला जोङो बे आलुआवहाय ओ हाखौ खोना होनांगौ आरोना मानो होननानै बुङोब्ला हा खोयोब्लासो जोंहा आलु बेदरा थाङो होननानै माने मा होनो फोथायनाय दं आरोना मानो ओ फोथायनायल' नङा बे माने हा होयोब्लासो जोंहा आलु बेदराव मोजां थांखायो आरोखि दा बेजों लोगोसे जोङो जेब्लाना खि मेसें बोथोरावहाय खुवा खुयो अब्ला जोङो बे आलुआवहाय जोङो खुवानि मुलि सारनाया जोबोद गोनां आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जे खुवा खुयोब्ला जोंहा आलुआ माने आलु बिफाङा मोजाङै रोदोमा आरोना आरो बे जेब्लाखि आलु फिफाङा मोजाङै जाया बेवहाय बेदराबो मोजाङै थाङा आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो बेवहाय मा खुवानि मुलि होनाया जोबोर गोनां आरोना दा बेबायदिनो आलुवा जेन जायनाखि एसे गोजौ गोजौ जाह जाहाङोब्ला जोङो बेवहाय खोना हागोन आरो बेबायदिनो ओ एसे खावसे दाननि उनावहाय जेब्लानाखि आलुआ गोजौसिन जाबावगोन अब्ला आरोबाव जों खेबसेबाव खोबावनांगोन आरोना नोंथां जोङो खनै बा खनथाम गाहाम जोङो ओ खोनांनोबो हागौ आलु बिफांखौर नायनानै आरोखि ना दा बे समावहायनो जेब्लानाखि हाया रानखावो अब्ला जोङो बेवहाय एसे एसे दै सोनानै होनाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां। दा बेबायदिनो आलुखौ जोङो ओ बिदिनो सेप्तेम्बर अक्ट'बरसोआव गायनानैहाय जोङो बेखौहाय ओ जानुवारि एबा फेब्रुवारि मार्च मार्चहालागै जोङो बे आलुआ बुजानायनाय जाहैयो आरोना नोंथां। ओ जेब्लानाखि बिदिनो नै दान थाम दाननि उनावहाय जों बे आलुआ बुरजानाय जाहैयो। अब्ला जोङो बे आलुखौहाय दोरोङारि खान्थियै बुरनाय जायोब्ला जोङो बेखौ नांगोलजोंनो बोफिननानैहाय माने बे आलुखौ जोङो बुरनाय जायो आरोना। ओ गोदोनि नेम बायदियै आलु बुरोब्ला जोंहा नांगोलजोंनो बोफिननानैहाय बेखौ ओ आलु बेहाय बुरनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो आलुखौ ओ जेब्लानाखि आलुआ मोजाङै गावनि नांगौ बादि ओ हासार आरो हाजों मिलायो अब्ला आलुआ आलु दरसे फांसे बिसङावनो ओ दरब्रै दरबा गाहाम बेदर हरो आरो ना नोंथां आरो बेबायदि बे जालुआ ओरैबादि मोजां जायो जायनाखि बेहाय ओ एसेबो खु्रु खाथ्रा गैया हाखर गैयै स्लिम स्लिम आलुआ ओ जानानै फैयो आरो ना मोजां जोलैखौ मोननो थाङोबा। दा बेबायदिनो जों आलुखौ बुरखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोनसे लांदां जायगायावहाय दोननाय जायो। मानिे एसे हानिफ्राय बोखांगोदान थाखाय बेखौ एसे रानहोनाय जायो आरो ना नोंथाङा आरो बेबायदिनो जोङो आलु आबादखौ मावनाय जायो आरोोना दा बे आलु आबादजों लोगोसे जोंहा ओ बेखौहाय न'खराव जानायनि अनगायैबो जोङो बे आलुखौ जोङो फालांगि खालामनानै जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां जोङो से केजियावनो जेब्लानाखि बै समाव आलु गोरलै ओंखारनाय समाव जोङो से केजियावनो बाजि द'जि रां बेबायदि खामायनो हायो आरोना नोंथां। दा ओ